खुलुमबाय नोंथां
ओ खुलुमबाय खुलुमबाय
अ ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय आंनिफ्राय।
नोंनिसिम ओ अ लोगोसे ए दासान्दैथ' नोंथाङा मोजाङैनो दङ नङा होमबा?
मोजाङै दों मोजाङैनो दंथ'यो र'
अ ओमफ्राय गरमा माबायदि नों नोंसोरनिजा नोंथां?
गरमालाय ओरैनो गरमानो दा गरम बोथोर जादों ना।
आतसा
मानो बन
आरो ओ मोना अ जों ओ बिदिनो एखेयानो जोंनि जाबो ओ जिहेथु दाथ' दैज्लांनि सिजोन लोगोसे गरमजों लोगोसे थाम्फैफोरनिबो इसे प्रब्लेम। बेनो आरो ओ एनिफाय नोंथाङा ओ नोंथाङाथ' मोनानि खाजाखौ जाबाय जा जाबाय नङा होमबा? आतसा आतसा आतसा
आंना पाठसालायाव दखान दंना बेनियाव
अ
थायोमा दासो मोनफैदो आरो न'आव
आतसा आदसा मा दखानाव थायो नोंथां?
आं जेर आं माबा जेरक्सनि दखान होयो। सि एस सि सि एस सि हेड सेन्टार दोङो आङो उम बेनो उम
अ ओ आं नोंथांनियाव सो मोननैसो ओ सोंथि सोंनायदोमोन आरो ओ बिदिनो जे जोंनि बर' हारिनि बर' हारिखो लानानै नोंथाङा प्रउड खालामोना गोग्गायोना?
ओ गोगानाय दोङो।
अ अ आतसा आतसा आरो लोगोसे नोंथाङा आगोलनि ओ जेनेबा गोलनि दिननिख्रुइ आरो ओ दानि दिनखो लानानै मा सोलायनाय नुदों माने जोंनि हारिखो लानानै। बा जोंनि ओ हारिमुखो लाना
अ ओ सोलायनाय मोनदों मोजाङैनो हारिमुखो।
आतसा आरो नङा अ आरो मा अ बिदिनो मानसिफोरखो आरो माबायदि मोनदों माने मा गोसोफोरा माबायदि मोनदों नों
एसे ए आइ नि माबा जादों माबा आरो इन्टलिजेन्स एसे मेकान उम मा होनोयो मेसिनारि बुस्थुदो
अ अ आतसा आतचा आ माने गोबां माने नोंथा
सोलायनाय मोनदों आरो
अ नोंथां अ अ नोंथांनि बुंनाय मथे माने बिदि आरो माने जोंनि हारिया ओ गोबां ओ सोलायनो हमदों जेनबा आगोलनि दिनाव जोंनिया हारिया जोंनि हारिया एसे अख्रा बायदि आरो बयबो जोखो बिखास रायख'ज होनना रुजुयोमोन जोंनि हारिखो नङा होमबा नोंथां अ आरो लोगोसे बिखो साननो थाङोबा आगोलनि बाथ्राखो हमना ला जि बा जिबा बोसोर सिगांनो गोबां सोलायनो हायाखैमोन
उम नोंगो
जि जिबा बोसोरनि उनाव गोबां सोलायनो हमदों आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो मानसिफोरा बर' जोंनि हारिया गोबां आवगायनो हमदों नङा होमबा नोंथां अ आरो लोगोसे हमना ला दानिया मानसिफोरा ओ बयबो खामानियाव मुखुब आरो लोंनाय जानायफोरखो लानानै रावबो बिदि थाबाय थाला
उम नोंगो नोंगो
अ एल खमायदों अ एमफ्राय लोगोसे खामानिफोरावबो मुखुब बायदि बायदि खामानिफोराव आङो माने आल्थु फाल्थु खामानिफोराव बारा मा माहोनो बिखौ मुखुब थाला अ अ गाज्रि गाज्रि खामानिफोराव खिन्थु दा जोंनि हारिया नुनायाव माने दाइनजि जौखोन्दोसो ओ सोलायनो हमदों आरो ओ नों ओ नोंथां ओ नोंथाङा आरो जोंनि कालसार लानानै जानाय लोंनायफोरखौ लानानै आरो माबायदि मोजां मोनो माने
अ आं आंबो आंबो सासे कालार कालसारनिनो मानसि आरो मिउिक मिउजिकनि आङो ओ बर' बर'नि मिउजिकफोर खालामो मिउजिक प्रदिउस
ओ माबायदि खालामो ओरैनो म्युजिक
ओ आं ओरैनो माबायाव ओ कम्पिउटाराव सप्तयाराव खालामो
अ माबायदि खालामो हनाव हमना ला आययाव भाग थायोना इडि एम दं बिदि ओ गोदान गोदान
' गोबां बिभागनि खालामो आङो माने सिंगारनि सिंगार जाय जाय सिंगार जिरै नांगोन इदिया आरो बिदि खालामो बर'नि बर' गान बानायो।
नोंथाङा मिउजिकख बिदिनो फानो आरो नङा होमबा?
अ ओ फानो फानो एखथ'र एकथ्रिसफोरा लांगोआरो माने आरो माने माबायो आरो खालामना हरो आङो सिंगार जों लोगो नांनानै म्युजिक खामबाय ओमफ्राय फानबाय फानो आरो बिदिनो
अ बिदि अ बिदि अ बिदिनो माने नोंथाङा जोंनि
खार खारसान जौगाहादों आरो एसे खासालनि बागै कसालायाव हाबनानै इसे ओरैनो
ओ नोंथाङा मोजां खामानिखौनो मावगासिनो ओ नोंथांनि बाथ्राखौ खोनाना गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय नों बिथाङा ओरैनो बे बेसेसो बानायखो दासान्दिै ओरैनो थुलमुुलि दडाइरेक्ट ए थां हा ओ गोसोआव गैयाबाबो खैथासो बानायखो माने
फन्द्रथास खामबायबायदि मोनो दे फन्द्रथा पन्द्रथा दसथा एदि आरो
अफिसियेल एकदम ओ गाव गाव निजा आरो
अ नोंथां उ उ निजा माने ग सल' सल खंग्राया खनबाय कमपस लिरिक्स खालामो आरो ओमफफ्राय आङो कम्पिउटाराव सब्टावाराव मावबाय आरो
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथाङा बिदि गिदिर ओ ओरैनो खनगिरि गिदिर सोरनिखो बानायफेरबाय नोंथाङा बिदि जोंनि बर हारिनि
बर' हारिनिथ' आंनाबोथ' बिदि दुय बसरल'सो जाबायना माने बे इमान गेदेर सि इमान गेदेरफोरजों मावनो हायाखै आरो
अ अ थेवबो नों नोंथाङा आवगायगासिनो आं
दा आरो बिजोंसार बर होननायदोंनो बिथांदों मावो आरो उ उ ओमफ्राय जाखांफुनाय अलब फिसा फिसा जाखांफुहांनाय सिंगारफोरजों मावफायो आरो।
अ अ अ मोजां मोजां मोजां नोंथाङा जे जोंनि हारिखौ लानानै आवगायगासिनो आं जोबोर मोजां मोनदों आरो नोंथाङा ओरैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोर सोर खनगिरिखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
ओ आंथ बि
अ आरो लोगोसे गुबुन हारिनि जोंनि हमना ला आसामनि
ओ आसामनि आसामनिथ आं असमियाबो दोङो सानि दाबुयान होननाय
अ अ अ अ आचसा आचाचा अ अ
जुबिनगार्ग जुबिनगार्ग
अ अ बेखौथ आरो रावबो बावगारनो हाखाया दिसुन
उम रावबो बावगारनो हाया
अ बेखौ अ बिदिनो अ नोंथाङा कालसाराव दङ होनबाय आं गोजोननाय मोनदों
अ अ गोजोन गोजोननाय थाबाय
अ आरो हरनि नोंथाङा हरनि खाजाखौ जाबाय नामा नोंथां?
आं दं नोंथां आं संबाय नङा आरो नाव दा
आदसा आदसा नोंथाङा बबा रु नआवनो थायोना ना रुमाव थायो नोंथां?
आं न'आव थायो नोंथां न'आवनो न'आवनो एसे फिसा स्टुडि खालामना लादो आरो आंना पातसाला आंना पाटसालानि जामगुरि आमद' जामगुरि होननानै जायगाखौ पाठसालायाव खामानि मावहैयो आरो ओ सि एस सि सेन्टाराव उम उम बिदि
आरो नोंथाङा नोंथां ओ नों नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि कालसारनि जानाय लोंनायफोरखो माबायदि मोजां मोनो आरो मा मा मोजां मोनो बेफोरखौ एसे बुंफुरनो हागोन नामा नोंथां?
अह कालसारनि जानाय लोंनायाथ' थिग मोजाङानो ओइ लोंनाय जानाय लोंनायफोरा खम जाबाथाय
अ
कासाराव जा नाफाम दोङो बिदि आरो बेफोरो मोजां जायो आरो जानायाव मोजां नाङो उम आरोबाव बिदिनो ओ मा अनला दाव अनला दाव
सब अह इफोरो अह अह अह नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां अह बे अह बे मोनसे जोंनि हारिमु बर' हारिनि नङा होमबा नोंथां! उम उम
इदिनो
ओ बेफोरखौ दानिया आङो गोबां नुनो मोनो गुबुन हारियासो एसे ओ एक्सेप्ट खालामगासिनो माने गनायगासिनो जे जोंनिसो आदार जोंनिसो आदार होननानै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानदों?
अह बेयावथ' बुंनो लागा जेबो गैया जाय मोजां मोनोबो जानो हायो गुबुन हारिया थेवबाबो बिदि होनद्रायनाङा आरो जोंनि हारि जोंनि जामुं जोंनि हारिनि जामुं इदि होनद्रायनाङा बर' हारिनि आरो उम मोजां मोननायालाय जानाया मोजां नालाय मोजां मोनो
अ अ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ ओ नोंथांनि बुंनायखौ आं जोबोर मोजां मोनदों मानोना नोंथांनि बुंनाया ओरैबायदि जादों ओ जे ओ हमना ला जाय मोजां मोनो बिसोरो बादा गैया सब जाजोबनो हायो नङा होमबा अह ओमफ्राय लोगोसे खिन्थु जोंनिसो अमाया हमना ला जोंनि मा ओ इदि बुंना लाबा इसे बोरैबा मोनो आरो
अह जों इसे बोरैबा मोनो उम
ओ जिहेथु जोंनि बर' हारिखो आगोल बिदिनो अमा जानायखाय माबा बायदि बायदि साम' दामु जानायखाय जोंखौ गाज्रि होनना सानोमोन लेथ्रा होनना सानोमोन बिसोरो
ओ नंगो नंगो उम नंगो नंगो
ओ खिथु बेखो बेफोर खौ आगोल बुंनानै जुदि दा बिदि बुंना लायोबा एसे जों दुखु मोनखाङो गोसोखौ नङा होमबा नोंथां?
उम मोनो मोनो उम थिगथां मोनो उम उम इदिनो दा आरो दा गुबुन हारिफोराबो आरो बर'नि दुइक मिउजिक फोराव मोसानाय नुनानै गोजोननाय मोनो आरो
अह नंगौ नंगौ नंगो अह बिसोर जिखिनि थिदों जोंनि हारिमुखौ बेखौ मोजां मोनो आरो ओ नोंथां समाबो जाबाय दा ओ
अह अह
नोंथाङाथ' दासान्दि एसे मोजाङैनो दोङो देहा सो सोलोफोरा नङा
ओ मोजाङै नंथ'यो र नोंथां
अह अह अह अह आरो आसा खालामो नोंथांजों आं बिदिनो रायलायबाय थागोन
औ जागोन नोंथां
अह बिदिनो आं सम मोनोबा हरबावगोन नोंथां बिदिनो जों खायफा टपिक लाना रायलायगोन दे जों दोनथ'नोसै दे होमबा न' नोंथां उम उम दे उम दे